औ नोंथां
औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ आं नोंथांदों एसे ओमम मोनसे टपिक लानानै नोंथांखौ फन हरदोंमोन
औ नोंथां औ मा आयदानि सायाव रायजलायनो सानदों नोंथाङा
औ बैसागुनि सायाव राय्लायनो सानदोंमोन
आथसा आथसा थिगैनो
नोंथाङा सावरायग्रोनो ना सावराय
ओ नोंनो सावरायग्रोदो नामा
अओम ओहम
खोनादोंना
औ
हेल' नोंथां औ नोंथाङानो जागायजेनदो दे बैसागुनि औ
बैसागु बैसागु होनोबाथ' जोंनि बर'नि ओम सबनिसायबो गोदोर होननानै उम हारिनि मोनसे सिनायथि आरो ना
औ
उम बैसागुखौ जोंनिया ओम स्नि दिन फालिनाय जायो आरोना ओम ओरैनोथ' बैसागुआ जोंनिया माबा मोनसे थायो आरो ना
औ
मास मोनसेयाव जोंनिया ओहम बैसागुनि ओहम से से खालार खालि जोंनिया ओम गोदोरखौ मान होनाय ओमफ्राय उदैखौ अनसायनाय बिदिनो सोरखौबा गाहाम हामलायो उन्दैफोरखौ गाहाम हामलायो। बिदि थायो आरोना बिदिनो न'खर न'खर उम गोबां हाग्रानि माने सेथि खालि आरोना सेथि सानखालि गामि ओ हाग्रानि गोबां मैगं थाइगं नागिरनानै एबा जानाय जायो आरोना बै सानखालि उम जेरै जों थालिर थालिर होनोना थालिर फस्ला बेफोरबायदि थालिर फस्ला जेनेबा उम अन्थाइ बाजाब ओमफाय फुंखा दिंखिया बिदि बायदि बायदि रोखोमनि गोबां ओंख्रि एबा मैगं नागिरनानै जोङो संनानै जायो आरोना बेखौ गोदो उन्दैनि लोगोआव जेबो खोथा गैया गासैबो जानो हायो आरोना
ओ
ओमफ्राय नैथि साननिफ्राय जोङो गासैबो गामिनि आबै आबौ गेदेर उन्दै आदा फंबाय मादै गासैबो लोगो नांनानै जोङो रं जायो जेनेबा उम गामि गामि थाङो रं एसे रंजायो आरोना स्नि दिनाहालागै रंजायो जोङो बिदिनो ओ से मान्स थायो आरोना थामजि दिन बेयाव सोर ओ अबावबा अबावबा गामिफोराव जेनेबा बैसागु फांसन माबा बैसागु फोरबो बेफोरबायदि फालिनाय जायो आरोना बेफोरबायदि फालिनायाव उम गामि गामि सोरखौबा ओ देंखोगिरिफोरखौ लाबोयो बिदिनो उम बैसागुनि रंजा रंजालि फालिथाय फालिनो थाखाय बेफोरबायदिनो आरो उम नों नोंथांमोननिथि माबोरै बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायना होदो
हागोन हागोन जोंनिथिंजायबो नोंथाङा जे बुंदों आरोना बेबायदिनो फालियो जेरै जेरै बैसागुनि सेथि ओ सानसे सिगां बा सेथि साननि सिगां बैसाग बोसोर गोदाननि सेथि साननि सिगां जोङो गिबियावनो गोखा गोखै जानाय मोनसे हाबाफारि लायो नङा होनब्ला बे गोखा गोखैखौ जोङो हाग्रानिफ्राय लायनाय लायो जेरै ओ लाफा सायख'
औ
थाराय ओमफ्राय दिंखिया ओमफ्राय बेबायदिनो खार' खान्दाय बिजौ बेफोरबायदिनो हाग्रानि गोबां मैगंफोरखौहाय खांनानै लाबोयो आरो ना। लाबोनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बेदरजोंहाय संनानै जायो। संनानै जोङो ज' जाज्लायो बिदिनो बैसागुनि खेबनै सो आं गिबि साननि सिगां बोसोर गोदाननि बिनि उनावहाय जोङो अखानायै सोरांनानै ओहम बोसोर गोदाननि गिबि सानावहाय जोङो गामियावहाय बिदिनो मोनसे ओ सेंग्रा सिख्ला आबौ आबै थां आदै मादै गथ' गथाय ज' जानानै जोङो आहुथि सावो आरोना। बे आवथि साव संखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बिब्दिनो ओ गेदेरफोरखौ ओ उन्दैफोराहाय सनमान लानाय उन्दैफोरखौहाय ओ गेदेरफोराहाय मान बावनाय। बेबायदि हाबाफारिखौ लायो आरोना बिनि उनावहाय ओहो जयैनो जोङो ओ गामियावहाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा ओ बिदिनो जाबख्रिं थरखा लानानै ज' बेरायो आरोना। न'खर न'खर बयनावबो हाबो हाबनानै रंजायो बाजायो बिब्दियैनो फालिहरो आरोना ओमफ्राय बे बोसोर गोदान समावहाय ओम
ओ जोंहा माइब्रानि जौ फिनाय सोरनावबा माथानि बेबायदिनो सोरनावबा माइब्रानि अफ्रि बेफोरबायदि जायै लोङै ओ बरायहरो आरोना दा बुं गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों नुनो मोनो नाथाय ओ माखासे जायगाफोराव जोङो बे गु बेफोरनि बादैहाय गोबां बैसागुखौबो सोलायलांनाय नुनो मोनगासिनो दं आरोना। थिग बेबायदिनो माबोरै सोलायलांदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' गामि ओनसोलफोरावहाय दानि मुगायावहाय गोदोनाखिना जेरखम खम बैसागु फोरबोखौ फालियोमोन। रंजायोमोन बाजायोमोन गिदिरफोरखौ मान बावोमोन उन्दै फोर गेदेरफोरखौहाय सनमान लालाय लायनायखौ जोङो नुनो मोनलि आरोना। अनेक जायगाफोर ओनसोलफोरावहाय माने गोमोरलांनो हमगासि
गोमालांगोन औ
बेनि बादै जोङो ओहम दा इयुन जोलैफोरखौहाय जों माबोरै फोरोंलांनांगौ बिनि दायथ'आ नों आरो आंनि सायावनो आरोना जों जों उन्दैनि ओखायनो बेफोरबायदि फोरबो फालिनाय फालिथाय फोरबोआव बेफोरबायदि हाबाफारि जों मोनबोबाय आरो मिथिबोबाय एबा बुजिबोबाय। बेफोरखौ मिथिसेयावबो जोङो इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोङो
फोरों फोरोंनानै गालांलांनो हायाब्ला जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जाना सानसे समाव जोंनि बैसागु फोरबो फोरबोआवहाय जे जिबायदि फालिमोन गोदो गोदाय आबौ आबौ आजौ निफ्राय बे फालिनाय माने माखासे आयदाफोर हारिमु आ रो नेम खान्थि आदर्शफोराहाय जोबस्रांनानै थांगोन आरो ना बिनि थाखायनो जोङो मोजाङै बिसोरखौ बुजायलांनांगोन बा फोरोंलांनांगोन आरोना दानि मुगायावथ ओरैनोब्लाबो बांसिनानो आ सोरबाबा ओ दामग्रा जायफोर मिउजिक जायफोर बक्स लानानै मोसायो रंजायो बा जायो खाम सिफुं जथा सेरजाखौहाय बावगारनानै गोदान गोदान मुगाजों बा गोदान जुगजोंसो सोलिलांनो ह हमबाय आरो ना बेफोरबायदि सोलिलाङोब्लाथ सानसे जोंनि बर हारिनि सिनायथि बा हारिमुवा जोबस्रांलांगोन ना
औ औ
ओंखायनो जोङो दा नोजोर बोनानै
जोंनो ओ माखासे ओ नेमखान्थि आदर्शफोरखौ फोरोंलांनांगोन आरोना बेखौनो आं सान उन्दै उन्दै उन्दैफोर खौ बेखौनो आङो बुंनो सानो नोंथाङा आंनि बेबा दि नैबे बुंनायहाय बाथ्राफोरावहाय माबायदि गोजोननाय मोनदों?
आं जोबोद गोजोननाय मोनदों माने हानद्रेदनि मादाव हानद्रेदनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना
औ औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ जे जेबायदि सोलिनांगौ बे सोलियो बे थिगानो आङो खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बादैबो आङो नोंथांनि ओनसोलनि बादै माखासे बैसागु फोरबोनि माखासे फालिनाय मा रोखोमै फालियो मा रोखोमै निम निथि दङ बेखौ आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो
औ औ
नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा टाइमाबो जोंना जाबायानो जि मिनिट आ औ ओ नोंथाङा आंनि माखासे नैबे बुंथिनाय रावफोरावहाय गोजोननाय मोनखादोंना?
औ गोजोननाय मोनदों।
गोजोननाय मोनदों बिदिब्ला जोंनि समखौहाय बारा गोबाव खालामालासे दोनथलायसै नामा
औ औ नोंथां
औ नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे बिदिब्ला